हेलौ
औ
औ खोनादों ना मोजाङै?
औ खोनादों नोंथाङालाय?
औ औ आंबो खोनादों ओ नोंथांजों आङो ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ना।
औ औ
सावराय जागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे नोंथां।
ओ बेनो जाबाय जोंनि ओ बर'फोरनि जि आइटेक मोननाय ओ जौ ओ बेनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा?
हागोन हागोन।
औ
ओरैनोथ' जों जौ होनब्ला मिथिखायो जे गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो माखासे माने सावरि बादालि बा रंजानाय आरि होनायफोरावहाय जों
बाहायबोदों जों जायखौ लोंनानै फेयोबो।
औ औ
बेखौहाय माने सिगां समाव मुलि आखारैबो माने लोंनाय जायो।
औ औ
उम जेनेबा खामानि मावनायाव मेंग्लिबाय।
औ
बेफोरखौ मेंनाय समफ्रावहाय एसे लोंनानै माने देहाफोरखौ एसे मोजां खालामनाय बा बावगार होनाय आरोखि मेंग्लिनाय देहाखौ बावगार होनाय बिदि दा जिखुनु जाया जों जौखौ माबोरै बानायो जों बेखौ बेखौनो सावरायग्रोनांगोन दा जौ बानायनो थाखायथ' जोंनो सिगाङावनो एमावनि गोनांथि
औ
एमाव नङाब्लानो जाया। दा एमावखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जों एमाव बानायनो थाखाय जों माखासे जेनेबा जोंनि मिथिंगायावनो मोननाय बारि बागानाव मोननाय माखासे मुवाफोर जेरै दंफां राखेब आगोर सि था बेबायदिनो लोखना रोदा, थालेर रोदा सोरबा सोरबा खान्थाल बिजौ बेफोरखौ होयो आरो। बे एमाव बानायनायाव। दा एमाव बानायनो थाखाय जों बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
आरो लोगोसे जोङो लि एमाव बानायनो थाखाय अन गुन्दै देनानै लानाय जायो दा अन गुन्दै खौ जों देनो थाखाय सिगाङावनो माइरं बा एंखुरफोरखौहाय दै सोमग्रोनाय जायो‌। दसे बेनिफ्राय जोङो दैनिफ्राय बोखांनानै जों एसे सरद होनानै लानाय जायो इनिफ्राय जों उवाल एबा माने दिंखिफोरावहाय जों बेखौहाय देनानै गुन-गुन्द्रा खालामनाय जायो बा गुन्दै खालामनाय जायो। बेबायदिनो माने सोरबा सोरबा माने बेखौ गुन्दै बानायबाय आरो बेखौ खांनानै दोनथ'नानै आरो बै आगोरसिथा बा दंफां राखेब बेफोरखौ माने एक्सट्रा देग्लिनानै लाग्रोबाय बेबायदि आरोखि। बेनिफ्राय मोननैबो गेब्लेबा मोननैजों ज' देग्लिबाय। बेबायदि आरो खायफा खायफा माने खेबसेयैनो देग्लियो माने जाय जेरै सुबिदा उम बेबायदि देग्लिनानै लाग्रोयो एमाव बानायनो
औ औ
जेब्ला मोननैखौबो जोङो समानै देग्लिनानै गुन्दै खालामो ओमबा जोङो
औ
दै लानानै एसे माने लारुफोर सावनायाव जेरखम नायो बेबायदि एसे उम लगायनानै जेनेबा लारुफोरबायदि लावथब लावथब बानायनानै जों लायो आरो। संग्रायफोराव आराम लानानै एसे सोरबा सोरबा दाब्ले खालामो सोरबा सोरबा गल खालामो।
औ
दा बेबायदिनो जोङो माबाखौ एमावखौ बानायबाय खिन्थु एमाव बेबायदि बानायबाल' जाया आरोखि बेनि मोनसे मो गोनांथार मुवा दं बेनो जादों मा एमाव खर'। बुङो जायखौहाय माने गोजाम एमाव बे गोजाम एमावखौहाय जोङो गुन्द्रा खालामनानै बा गुन्दै खालामनानै माने बिनि सायावहाय सारनानै होनांगौ नङाब्ला नैबे एमावआ गाज्रि जागोन आरोखि ओंखायनो बेनो एमाव बानायनो थाखाय माने एमाव खर'आ गोनांथार।
औ औ
बे बिदिनो जोंनि एमावखौहाय थियारि खालामनानै लाबाय। उम दानिया जों माबाखौ जुमायखौहाय संनो लायो आरो बिदिनि उनावहाय जेनेबा एमाव गैयाबाथ' जाया नालाय खायफा खायफा बेबायदिनो बेमाखौ न'आवबो बानायो खायफा खायफा जेनेबा माखासे बेफारिफोरनावबो जेनेबा जायफोरा एमाव देनानै फानो बेफोरबायदिबो सोलियो नालाय बिसिनाव बायनानै लाबोयो‌।
औ
बेबायदिनो जोङो जुमाय जुमाय संनाय जुमाय संनायाबो जेनेबा गोबां माखासे रोखोमनि दं जेनेबा मा माथा माथानि जुमाय जेनेबा खायफा फिसिनाय होनो।
औ
माइब्रानि संनाय बे आरोखि। बेबायदिनो जोङो जुमाय बा माथानि बा माइब्रानि संनोब्ला सिगाङावनो जोङो माइरं एंखुर बे सिगां समावथ' जोङो उवालजोंसो माइ खौ देयोमोन नालाय जेनाखि देनानै माइरं एंखुर ओंखारनायफोरखौ आलदा दोननानै आरो आथिखालावथ' नों कन्ट्रलफ्राव मोननाय बा हााइफोरनिफ्राय लाबोयो। माइरं रुनायनि एंखुर बेफोरखौ जों सिगाङावनो संग्रोनानै लाबाय मोनजासे बेनिफ्राय जोङो संग्राय बा दाहार्राफोराव एरखावनानै फेनलानानै दसे गुसु खालामबाय। गुसु खालामनायनि उनावहाय जोङो मा खालामो? बे एमाव बानायनानै लानायखौ जोङो उन्नानै दुफु दुफु खालामो। बेयावनो फुनलानानै होबाय आरोखि बेबायदिनो जोङो एमाव होनायनिबो माखासे माबा दङ बाहाय। जेनेबा बेसेबां बुरजा जुमायाव बेसेबां बुरजा एमाव होनांगौ। बेफोरनिबो नै माइब्रानियावनो होन थाइसे नङाब्ला खावसे होबानो जाबाय आरो माथा ानियाव नोङो एसे नायनानै जेनेबा थाइब्रै थाइबा बेबायदि एमाव होबाय बेबायदि। बेबायदिनो जुमायखौ सङो बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायदोलाय नामा टाइमनिबो प्र एसे माबा नालाय।
औ औ हागोन नोंथाङ ओ नोंथाङा जे जेरैबायदिहाय बुंदों जोंनिजायबो बानायनाय जायो जोंथ' मिथिखागौदि जोंना जौ नङाब लानो जायखिजाया खामानि नङाब्ला बो एबा जायखिजाया फोरबोआिफोराबो जोंना
उम
सोलिया आरोना मानो जायनिफ्रायनो आबै आबौमोननि एबा आजौ आजैमोननिफ्रायनो बे जौनि जा गोनांथि बेफोरो जाहाथे गोनांथि बियो जोंना सोलिबोगासिनो दं जेरैहाय जिउखौ माबैसा बानाय होनोब्ला नोंथाङा फोरमाय खानाय बायदियै जोंनो जौ बानायनायावनो गिबियाव नांगौ एमाव एबा बाखार बे बाखारिमावखौ जों माबेसे बानाय होनोब्ला जेरै ददि माइरं न ङालाबो जोङो गिबियावनो दखान आरिनिफ्राय बायना लाना फैनाय ओ माइरंफोरखौ जों गिबियावनो सोमग्रोनानै दोनो सोमनायनि उनाव जोङो बे एमाव बानायनायाव गोनां गोनां थार ओ-ओ मोखोन जेरै मोखोना ओ मोखोना बि बार नङाब्लाबो बिलाइ लोगोसेनो गोबां रोखोमनि ओ बिलाइ आरिफोर होदेरबावो जेरै बदिहाय खान्थालनि बिलाइ बेफोर आरि फोरखौबो जे जों होफायो बेनि उनाव जेब्ला बे माइरं गुन फारसे जा जों जा माइरं सोमना दोनै बे माइरं सोमना दोननायखौ जों मोजाङै मोनसे ओ फिलाखा नङाब्लाबो जायखिजाया ओ जेरै सान्द्रि एबा दााला आरिफोराव जोङो मोजाङै बेखौ दै दै सर'द होनो थाखाय दोननाय जायो जेब्ला बे दैमा मोजाङै ओ गलाङो गलांनायनि उनाव जों बेखौ ओ दिंखि आदिफोराव जोङो बे माइरंखौ गुन्दै खालामो एबा देनाय जायो देखांनायनि उनाव जोङो दखा आरो बे माइरंखौ मोननैखौबो जोङो देगलिनाय जायो देखांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ मोनसे ओ जेरै दाला आरिफोराव जोङो लानानै बेयाव जों दै एसे एसे साबस्रियो आरो जाहाथे बे ओ माबाखौ ओ जा एमाव बारायनो थाखाय लाद्रा खालामनाय बेयो जाहाथे गोरलै जायो लोगोसेनो जों बेयाव एमावनि खर' थाङा जेरै बायसा बुंदों ओ एबा गोजाम एमावखौ जोङो बेयाव होफादेरनाय जायो आरो ना बिनि उनाव जोङो बेफोरखौ मोजाङै गलायखांनायनि उनाव जों बे जा एमाव बे एमावखौ जोङो लादु खालामनाय जायो एबा लाद्रा खामनाय जायो लाद्रा खामखांनायनि उनाव जोङो ओ गिबियावनो जोङो बेयाव हि गांसे बे हि गांसे जोङो बेला दरखांनायफोरखौ दोननाय जायो दोनखांनायनि उनाव जेब्ला लादु खामखां जोबो अब्ला जोङो बे लादुफोरखौ खोबनानै दोनो आरोना सान्दुं नाङि जाबोगा ना जेरैबायदिहाय जोङो न'सिं आव जाहाथे बेयाव मैखोम आरिया जाहाथे मोजाङै बेरो एबा बेक्टेरिया आरिफोरा जाहाथे मोजाङै जायगा लायो बेनि उनाव जोंङ बेखौ बे जा हिजों खोबनाय एमाव बेखौ जोङो सम सम सान दुङाव गोरान गोरान जाहोनो थाखायबो जोङो बेखौ दिहुननानै होनाय जायो जेब्ला बे एमावा ओ गोरा जागोन एबा जोंना जुमाय बानायनायाव बाहायनो सम जायो अब्ला जोङो ओ बे गुबुन फारसेथिंजाय जोङो जा एमाव बानायनो ओ थाखाय माइरं ओ गोनां जुमाय बानायनो थाखाय गोनांथि जानाय जा माइरं बेफोरखौ जोङो मोजाङै सुग्रोनानै लायो। सुग्रोना लाखांनाय उनाव जों बे जा माइरं बेखौ जोङो जों जानाय ओंखाम रखम ओ ओंखाम बायसा जोङो बेखौ संहो नानै लाग्रोनाय जायो संखांनानै लाखांनायनि उनाव बे जा माइरं ओंखाम एबा ओंखाम बेखौ जोङो दाहोनो थाखाय जेरै ओ जोंनाथ' दाना गोबां सुबुङानो प्लास्टिक जा मोनो बेयाव जोङो ओ एरननानै दोननाय जायो एरनखांनायनि उनाव जेब्ला बे ओंखामा गुसु जायो अब्ला जों गुबुन फारसे जा ओ एमाव एमाव बेखौ जोङो गिबियावनो गुन्दै खालामामनानै लाग्रोयो ओ बे एमावखौ जोङो जेरै ओ गावनि हिसाब बादियै होयो एबा जेन माइरङा जेसेबां ओ बेबायसानो होयो जेरै जोङो आङो नुनाय बायदिबा जेरै बाखि जि माइरङाव ओ जिसे बा जि टाइमावखौ जों होनाय नुयो आरो ना।
औ औ
बिनि उनाव जेब्ला बेफोर एमाफोरखौ जों मोजाङै ओ होयो होखांनायनि उनाव जोङो बेयाव आरो फिन खेब जों दैखौ एसे एसे साबस्रिनानै ओ जा प्लास्टिक ओ प्लास्टिकनि जा बेखौ जोङो खाथेनानै ओ दौवारि फोराव जोङो बेखौ सोनानै होबनाा होनाय जायो आरो ना जाहाथे बेयाव ओ बेयो सेवनानै जाहाथे बे बेक्टेरियारिफोरा जाहाथे जायगा लानानै जाहाथे बेयाव ओ मोजाङै सेवग्लिहोयो। सेवगल एनि उनाव जोङो ओ नै बा थाम दिन साननि उनावनो बेयाव जोङो ओ रोसि ओंखारनाय नुयो आरोना। जा रोसिखौ जोङो जौ गिसि एबा जोमाय होननानै बुंनाय जायो बे जोमायफोरखौबो लोंनाय जायो आरोना बेनि उनावनो जोंहा ओ ओ जेब्ला बे रोसिआरिफोराबो जायो अब्ला बेनि उनाव जोङो ओ जौ गोरान एबा सेरेपखौ जोङो बानायनो ओ थाखाय ओ आ आखायाव लायो आरो दा ओ दे होमबा न' नोंथां जोंना समाबो थौबाय
औ औ दे दे
गोजोन्थों
उम नोंनिसिमबो